खोनादों ना नोंथां?
दा जोंनि आयदाया जाहैबाय नों थांजों जानाय लोंनायनि सायाव रायलायगौमोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै मा होनो गोदोनिफाय जाबोनाय आरो दानि मुगायाव जानायनि सायाव रायलायगौमोन।
औ जागोन दे। नोंथां लायरायजागोन दे।
दा नोंथांनिथिं। नोंथांमोननि ओनसो थिं माबायदि माने गोदोनिफ्राय दासिम मा होनो ओंख्रिफोर ए बा ओम हाग्रानि मैगं-थाइगंफोर बेफोरखौ जानायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन हागोन दे नोंथां। ओरैनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय महरै जोङो जानाय महरैथ' जोङो गोबांखौनो मोननो हायो जेरै ओंखाम जानाय ओंख्रि जानाय ओंखाम महरैथ' जोङो माइरं माइ आबाद मावनानै दिहुननानै माइरंनिफ्रायनो ओंखाम दिहुननानै जों जानाय जायो बेनिखो बेनि अनगायै ओंख्रि महरै जोङो ओंख्रियावहाय गुबुन गुबुन फिथाइ-सामथाइ ओ बिफां बिलाइ बिजौ मैगं-थाइगं ओ हाग्रा बंग्रानि ओ बिफां लाइफां बिलाइ बेफोरखौ जों बुथुमनानै ओंख्रि जानायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो । ओ फिथाय सामथाइ महरै जोङो दैज्लांनि आरो मेसेंनि आबादफोर जेरै फो नो मा होनो फोरला बहल फोरला एबा बहल जिंखा, गोखा फिथाइ, खांख्रिखला, लाव, जोगोनार, खुमब्रा, मुला, लाइ, लाफा बेफोरखौ जोङो मैगं महरै मोननाय जायो आरो बेसर बेसर बेफोरखौ जोङो ओ नआवनो मावनाय मैगं थाइगं महरै जों मोननो हायो दा बेनिफ्राय हाग्रानि मैगंफोर महरै जोङो सिब्रु जायो मैखुन जायो मानिमुनि जायो दिं खिया जायो ओ खानसिंसाफोर जायो जोङो बेनिफ्राय बाथिखा जायो गाम्बारि बिबार जायो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो ओ हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जों जानो मोननाय जे दौसे सेम जायो मैथा सिख्ला जायो ओ दाउ फेन्दा जायो मैसुंखा जायो ओ आजोनाय जायो।
जायो उम
ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना मोननाय ओ बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ आरो मोनसे बाथ्राया बेबो हाग्रानिफ्राय मोननाय महरै जों अलदरखौबो जानाय जायो। अलदर बेनिफ्राय थारुनफोर जायो जोङो थासफोर जायो हाग्रानि थासफोर जायो थास आथिं जायो थास बिसं जायो गोबां आरो जायखौ जोङो ओ सालाय बि जोआव फैजोबा नाथाय गोबां बुस्थुखौनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जायो आरो दा थिनानै दोनग्रा महरै जोङो गोबां ओ मुवा बेसादफोर जायो जेरै ओ नाफोर नाफोरनि फिथाइफोरनि बेदरफोरनि थिनानै दोननाय जों जायो जेरै आलुफोरखौ जोङो थिनानै जायो जेनेबा ओ मेसेङाव गायनाय आलुफोरखौ जोङो दैज्लांआवबो मोनजाफैयो मानोना बेखौ जों थिनानै दोननाय जायो नाफामफोरखौ नाफामफोर खौ जों जायो ना दैज्लांआव मोननाय नाफोरखौ जों बुथुमनानै नाफाम देनानै दोनो बेफोरखौ जों उननि समाव जानो हानाय मोनसे खाबु थायो दा बेबायदिनो खालामनानै जोंनिथिं जायो थिग बेबायदिनो आरो ओ गुबुन गुबुन जेरै मुला गुन द्रु जायो जोङो बेसर गुन्द्रु जायो जोङो मुलाफोरखौ जेनबा मुला बेदरफोरखौ हानानै फोराननानै जों गुन्द्रु खालामनानै जायो आरो बेसरफोरखौ जोङो फोराननानै आरो फबनानै दोननानै बे बेदिनो गुन्द्रु बानायनानै जायो बेबायदि बेबायदिनो जायो आरो बेदरफोर जायो जेनबा अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौ जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ जेनेबा नआव फिसिनानै आरो हाग्रा हाग्रानि मोननाय मुवा बेसादफोर जेनेबा माब्लाबा समाव मोननायफोर बेफोरखौ जायो। यो आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ ओंख्रि महरै जानाय जायो आरो जोङो दा नोंथांमोननिथिंलाय ओ मा मा मैगं थाइगंफोरखौ नोंथांमोना बांसिनै जायो?
बांसिनानो आबादारिफ्रा हाबा मावना नोंथांमोनथिं जा मैगं गायो बेफोरखौ जाया जोंनिथिं मानो होनोबा जोंनिथिंबो मैगंफोरखौ गोबांखिनि गेजेरावनो दिहुननो हायो आरो मानो होनबा मास मास मोननैनि मैगंफोरखौ दानि जुगाव साननै सानथामजों एबा सफथासे नुनो मोनदों आरो मानो होनबा माबायदि मैगं मुलिजों बेखौ थांहोनानै
गोबां रोखोमनि रां मोनो गोबां जाहोनाव जोंनि
औ औ
नै रा नानै हासारखौ होनानै इदिनो गोबां रोखो माबा ब बे हासार बिदिनो बेलेग हासार होनानै मैगंफोरखौ फोनाय जायो बिनि जाउनाव मैगंआ थाजा थाजा ननि माने नआव बेफोरखौ बायनानै जायो बेफोर मैगंखौ बायनानै जानायाव जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेमार आजारजों भुगिनानै जादों भुगिनांगौ जादों गोबां रोखोम बेमार जानानै सुबुंफ्रा जि बेफोरबायदिखायनो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ बायनानै जानायाव माखासे जोंनि मा होनो गथ गथाइफ्राबो बेफोरखौ मा होनो जोंनि नखराव गायालासिनो मानो होनब्ला गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जाग्राफ्रा सुबिदा मोनला बिसोरनि मैगं थाइगंआ बांद्राय हादोर आरिफ्राव नांनो नागिरला मानो होनबा बिसोर थाजा थाजा ननि मैगं माने मेडिसिन होआलासिनो मा होनो गायनाय मै मैगंफोरखौ सुबुंफ्रा खौ बांसिन जायोना नआव
औ औ औ नोंथांनि नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायासै दै ओ नेदवर्क इसु जाबाय खोमा नोंथां
दा खोनाबायना नोंथाङा?
खोनाबायदे दासो खोनादों।
दा नोंथांमोनथिं बिदि मेडिसिन बाय मेडिसिन बरननानै गायनायफोर मैगंफोर दं नामा?
दङ आथिखालाव जोङो गोदोनि बायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनला बेनिखायनो आबादफोरनि बेलायावहाय जोङो मेडिसिन दिहुननानै मावनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि देहायारि खहाखौ जों मोननो थाङो आथिखालाव दा नखराव जानाय हिसाबै खायसेया होआ नाथाय ओ फालांगियारि बिथिंजों नोजोर बोनानै आथिखालाव जोङो मुलि होनानै हासार होनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै आलुनि आलुनि आबाद मावोबा हायाव हासार होयो बिनिफ्राय एम्फौ जायैनि थाखाय बिफां रजनाय उनावबो ओ मुलि सारनाय जायो दा बेफोरो देहानि थाखाय उनावहाय बिराद खहा गोनां आ रो बेफोर बेफोरबायदि आदबजों मावनाय आबादफोरा बेल नङा ओ नखराव मावनाय माखासेफोरखौनो जुदि फालांगियारि बिथिंजों ओ नोजोर बोनानै जुदि आबादखौ मावदोंब्ला गोबां मुलि फोरखौ बाहायनाय जायो जेरै फोरला बहल माबा माबि बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोराव मुलि सारनानै होनाय जायो एम्फौ जानो हायैनि थाखाय दा बैफोरबायदि मुलि सारनाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला नों थाङा दहाय बुंनाय बायदिनो माने देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायो आरो जोबोद खहा गोनां जानानै फैयो जायनि गेजेरजों आथिखालाव ओ गोबां समसिम जोरनांगौब्लाबो ओ गोदोनि समाव जेरै ओ दाइनजि, गुजि, सेजौ बोसोर गाहाम जोरोबाबो आथिखालाव जोङो थाब थाब आ दजि, दजिबा बोसोरावनो बा बाजिबा बोसोरफ्रावनो थैलाबायनायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बियो ओ बेबायदि मुलि रासायनारिक मुलिफोर बाहायनायनि जाउनाव मैगं थाइगंफोरा आ माने जोंनि देहायाव खेंसालियै ओ मुलिखौ हाबहोनायाव मोन से मदद खालामो आरो बै मुलिफोरानो जोंनि देहाखौ लासै लासै खहा गोनां बा फोजोबस्रांनाय मोनसे लामाजों ओ लांनानै जोंखौ मोनसे जोरथि गैयै बेबायदि मोनसे थासारियाव खोख्लैयो आरो। ओ मोनसे बाथ्राखौ जों साननांगोन आथिखालाव जोङो जानाय लोंनायखौ जोङो खोब सांग्राङै जानो जानो हायोबा मोजां जायो मानोना नोंथांमोननि ओनसोलावबो जुदि मुलि बाहायनाय रासायनारि हासार बाहायनाय जुदि दङब्ला जोंनि ओनसोलावबो बे निस्सय दङ। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बा साफ्रोमबो सुबुङानो बेबायदि रासायनारिक मुलि एबा माबाफोर हासारफोर बाहायालासे नो अर्गानिक हासार, अर्गानिक जेनेबा मेडिसिन बाहायनानै बेबायदिनो जानो हायोबा ओ मैगं थाइगंफोरखौ खोब जोंनि देहाफोरा बेराम आजारनिफ्राय ओ एसेबाबो रेहाय मोनगोन होननानै आं सानो आरो दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दिनै जे बे जानाय लोंनायनि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो मोनदों। दा बेनि थाखाय गोजोननाय थानाय जाबाय।
दा होमबा जोंनि सावरायनाया बेखिनियावनो जाथसिगोन नामा?
औ गोजोननाय थाबाय दे।
गोजोननाय थाबाय औ।